औ औ खोनादों
अ मा खालामदों नोंथाङा दा
आंथ' दा दङ ओरैनो जिरायनानै बोथोराबो बिराद गरम नालाय।
औ औ औ औ उम।
औ अब्ला नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो फांखा सिङावनो दं गरमथार ना बोथोरा।
औ अब्ला आङो नोंथांनाव कल खालामनायनि। गुबै जाहोनखौ नोंथांनो फोरमायनानै होदोनि।
औ औ।
नोंथाङा सम दङब्ला आं नों नोंथांजों दसे समनि थाखाय एसे जोंनि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो होननानैसो आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन।
औ दे दे औ।
अ अब्ला देलाय बुंनाय नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो?
ओरैनोथ' आंङो अनलाजों दाउ सबायजों दाउ इफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ जानो थावसिन आरो साबसिन मोनो आरो।
अ।
औ नोंथांङालाय औ मा होनदों नोंथां?
आरो बेनिफ्राय
बेनिफ्रायथ' आरो आं गासिबो ओंख्रिखौ गोथाव मोना होना आं गासिखौबो गोथाव मोनजोबो।
औ औ औ।
ओम।
अब्ला। अब्ला दे ओ सबायजों दाउखौ माबोरैहाय संङो एसे फोरमायनानै होदो।
ओरैनो जोंङो सबायखौ ओ मोजांङै सुना लाबाय।
औ।
मोजांङै सुना लानानै जोंङो ओ ओम। थाव होनानै सबाइखो एवना लानांगौ।
औ।
थाव होननानै सबाइखौे लनानै जोंङो दै होबाय।
औ।
बेनि उनाव जों गेब्लेजासे सबाया गेब्लेेजासै जोंङो माने रुबाय आरोना सबाइखौ।
औ औ।
ओमफ्राय बेनि उनाव जोंङो दाउजों जायो ना अमाजों जायो
औ।
ओ जायखिजाया जों दाउखौनो दाखौनो। दाउखौ जोंङो आरामसे मस्ला मस्लि स फोजोबनानै जोंङो एवफ्रामना लानांगौ आरो नोंथां।
औ औ।
एफां लानानै ओमफ्राय। बै रुनायनाय रूनादोननाय सायनायखौ जोंङो बे दाउआव होनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ।
ओमफ्राय नोंङो दै होबावनोबा होजागोन एसे।
औ।
ओमफ्राय नोंथांनि मथे ओ संख्रि बानलु मस्लाखौ जों होना लानांगौ हांगौ आरो।
औ औ आरो नोंथां मोनसे खोथा। बे सबायखौ खारै ना थाव बिदि जायो?
सबायखौ खारैबो थवबो मोननिबो
औ औ खारै गैयाबाबो बे जेनेबा गेब्लेयो दा।
औ औ गिब्लेयो औ। ओम गेब्लेयो नाथाय खारै होबा खारै होबोला ओ कालाराबो सोलायो आरो गोथावाबो साबसिन जायो आरो।
औ औ अब्ला थाव ओंख्रियाबो बिदिनो ना थाव। सबबायखौ बोरैहाय थाव जायो खारै होआलासेनो
औ औ बिदिनो
औ बिदिनो एखे आदब ना
औ औ बिदिनो औ बुं नंगौ
अ माथ्र' खारै जानो गोसोब्ला नोङो खारैखौल'
औ जोंनिखिजा बिदि संनाय जायो नाथाय गुबुनखै बोरै। सुुङा आंखौ मिथिया आरो
औ औ औ अब्ला आं दिनैसो नोंथांनिफ्राय मोनथिफेरबाय जे सबाइ ओंख्रि आरो दाउखौ बिदि खारै गैयालासेबो जानो हायो होननानै।
औ औ औ
उ
उ
अब्ला आंबो फोरमायनोसै आं मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोजां मोनो आंना जाहैबाय नारजि अमा आं बिराद मोजां मोनो बेखौ खौ ज जानो आरो बिदिनो दङ आंनाबो सबायजों अमा दाउनिख्रुइ आं सबबायजों अमाखौ बांसिन मोजां मोनो आरो बिदि बिदिनो दंबावो दाउजों अनला थास' बिबारजों अमा
औ
थास' बेदरजों ना गोरान आरो नाफाम
औ औ
औ
होमबा नोंथाङानो आरो जमाखौनो एसे फोरमाया आरोे
अ गिबियावनो जोङो नारजिजों अमा ओंख्रि ्रि संनोब्ला जेनेबा नारजि। खौथ' जोङो डाइरेक्ट बिदि गोरान मोनखाया नालाय नारजि खौ जोङो गिबियावनो फाथो महरै बानायग्रोनाय जायो आरोोना जेनेबा फोनानै बियो जेब्ला बिफां बायदि एसे देरबोगोन बिलाइ रज'गोन होमबानिया जोङो बेखौ गोथाङैहाय एवनाबो जानो हायो आरो जेब्ला बियो देरै देरै देरनानै एसे बोराय जागोन ना अब्ला जोङो बेखौ दाननानैहाय
औ
खानांगौ आरो दानना लाबोनानैहाय बिलाइखौ खानानै दोननांगौ खानानै नोङो साफा सुस्रोनानै बेखौ फोराननानै दोननांगौ जेब्ला बियो गोरान जागोन अब्लानानो बियो नारजिनि महर लायो आरो फाथोनिफ्राय नारजि नि महर लायो बिनिफ्राय नोङो जुदि जानोब्ला बिनि देन्था थायोना देन्थाफोरखौहाय गारनानै दैयावहाय से सोमनानै दोननांगौ दसे समनि थाखाय अब्लाना मोजां जायो होननानै बुंङो आरो बेनि उनावहाय नोंङो गो- खा बांद्राय गोखा जानो हायाबा जाहाथे बिनि गोखाया एसे खारनायनि बेखौ ओ गोबावैहाय बेखौ हुखुनु हुखुनु सुबाय थानांगौ सेब गारबाय थानांगौ अब्लाना गोखाया एसे थांगारो होननानै बुंङो आरोना नोंथां बेनि थाख खायनै इसे बेखौ एकदमबारे सेबगार सेबगार सुबाय थानांगौ
औ
आरो बेनि उनावहाय नोंङो अमाजों जागोनथ' बेनि थाखायनो अमा मेजेमजोंबा बांसिन गोथाव जायो आरोना बेनि थाखायनो नोंङो हाथाय बाजारफोरनिफ्राय अमा मेजेम एसे बायनानै लाबोदो बेनि उनावहाय नोंङो जि फार्स्टावनोथ' जोंङो बेदरखौ एवग्रोनानै लानांगौ नंङा होमबा नोंथां बिदिनो सारायखौ फुदुंबाय ओ अमा बेदरखौहाय गिबियावनो
उ
थाव बानलु पियास बिदिनो माबा माबि होनानै नांगौ खिनि जा गोथाव जानायनि थाखाय आरो गिबियावनो पियास होबाय बानलु होबाय मस्ला मस्लिखौबो गिबियावनो थाव होबानो होफाजायो उनाव होबाबो होफाजायो नंङा होमब्ला नोंथां बयहाबो बयहाबो गावबाागाव आदब दंङ निट नि जा बेनि थाखायनो नो आंङो गिबियावनो ओ पियास आरो फानलु होनानै अमा बेदर खौ हाय एवफ्रामा गोरोननानै लाबाय बिनि उनावहाय ओ हालदै एसे होबाय संख्रि इसे होबाय आरो दसे समनि थाखाय खोबनानै दोनबाय जेब्ला बे एसे खामफ्रामो अब्ला ओ हाइजें सामब्राम जाब्रां जिरा बेफोरबायदि नांगौ ओ नांगौ रोखोमनि बे मस्ला मस्लि जाखिनि दंङ बेफोरखौ हाय होयो आरो इसे इसे एसे गासैखौबो
औ औ औ
बेनि था बे आ बेखौहाय जोंङो थबसियाव बा दानि जुगाव थ' गासिबो ग्रेडार मेसिन बाहायो नंङा होमब्ला नोंथां बेयाव हाय उननानै लाबाय लानानैहाय बे बेदरावहाय होनानै होबाय आरो बेनि उनावहाय आरोबाव दसे समनि थाखाय बेखौ खोबनानै दोनथ'लायबाय
औ
अह आरो डायरेक्टनो बेनि उनावहाय जोंङो नारजिखौ होफाजायो मोजांङै सुनानै दोननाय नारजिखौ खौहाय जों बेयावनो होजायो नंङाब्लाथाय जोंङो एक्सट्रा ओ मोनसे दोआवहाय बेखौ खान्था बा कुकारफोरावहाय जोंङो रुग्रोनानैबो लानो हायो जाहाथे इसे गेब्लेनायनि थाखाय
औ
ओ नंङाब्ला जोंङो डाइरेक्ट बे सारायावनो होनानैबो होनो हायो
ओ
आङो बिदिबो खालामो खेबसे लागैनो जेब्ला अमायाहाय एसे एवफ्रामनाय थांगोन अब्लाना आङो नारजिखौबो होनानै होफाखायो।
औ औ
नङाब्ला आरो माब्लाबा माब्लाबा आरो एक्सट्रा दोआवहाय एक्सट्रा खे आङो र रुगारनानै लायो अब्लाना एसे गेब्लेखायो बेनि उनावहाय नारजि बेखौहाय बे अमा एवनाय सारायावनो लखबनानै होबाय अमा बे बेदरजोंनो लोगोसे आरो आरो बावहाय ओ खारै होना होबाय अब्लासो बेयो गेब्लेगोनथ'
औ औ नंगौ
नांगौ नारजि ओंख्रि संनायावहाय खारै एसे बुरजाबासो मोजां जायो। होनो बेनि थाखायनो एसे बाय बुरजायैनो होनानै होयो बेनि उनावहाय बेखौ खोबनानैबो होजायो खोबा लासिनोबो दोनजायो गोबाव समहालागै बेखौ जाहाथे बियो गेब्लेजोबागौ मानिे बेखौ गोदौ होबाय थानांगौ
औ औ
ओं बेनि उनावहायनो आरो संख्रि मस्ला मस्लि गासैखौबो नांगौ जखानि होजोबो खांबाय ब्ला आरो नों बेखौ इसे नों माबादियैहाय जानो दैलावै जा नैना गथा खालामनानै जानो बेयो नोंनि गोसोसो आरो जाहाथे बियो खारै संख्रि नांब्लानो जाजानो हानाय जानानै फैयो आरो जेब्ला नार्स जयहाय गेब्लेनानै गेब्लेजोबो
उम
अब्लानो जानो हायो आरो मोनबाय होननानै नोङो सानना लानो हासिगोन आरो नोंथां
अ ओरैनो नोंथां अमाजों साबसिन जायोना दाउजों साबसिन जायो?
आंथ' अमा बेदरजोंनो मोजांसिन मोनो नारजिखौ नोंथां
औ औ औ
औ अब्ला अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय बेनिखायनो दिनैनि सावरायलायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ जागोन दे नोंथां आं
अब्ला नों औ
आंबो नारजि संनायनि ओ बाराएथ' मोजाङै मिथियामोन नोंथांनिफ्राय आङो संनायनि खोथाफोरखौ मिन्थिनानै आयदाफोरखौ मिन्थिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ दे नोंथांनिसिमबो जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय औ दे नोंथां